हेलौ
अ
खोनादोना?
औ खोनादो ।
ए होमबालाय दिनैनि जोंनि रायलायनो लानाय टपिकआनो जाहैबाय बरफोरनि नि खुगा मेथाइ।
औ औ ।
औ खोनसेयाव होमब्लाथ । ओ जागायबाय गोदाय आबै आबमोनहा जेरै दा जों खुगा मोनसे आथालनिफ्राय मोनसे आथालसिम खनबोय थानायखौनो खुगा मेथाइ होननानै बुंनाय जायोना? उम बे खुगा मेथाइया जाहैबाय उम बे खुगा खुगा मेथाइया जाहैबाय गोदो गोदाय आबै आबौ गावसोरनि माने संसार जानायाव नुबोनाय जेरै गावसिनि दुखु दाहा मावनाय दांनाय लुनाय ओमफाय बिदिनो बायदिसि ना खामानिफोराव माने बेरखांनाय मा फोरखौनो जाथाइफोरखौनो लानानै गावसि नि गोसोजों गोसोजों बिदिनो फोरमायलायनो बा माबा मोनसे दिन्थिलायनो थाखाय
औ औ
नायफोरखौ नो खुगा मेथाइ होननानै बुं खुगा मेथाइआ जेरै ना गुर ना गुरनायनि थाखाय आलादा दा खुगा मेथाइ ओमफायो जि दानायनि थाखाय आलादा खुगा मेथाइ जंखायनायनि थाखाय आलादा खुगा मेथाइ ओमफायो हाबानि थाखाय आलादा खुगा मेथा थाइ ओफायो‌ बिद‌ दिनो मा होनो नो जंखायनाय आलादा खुगा मेथाइ ओफाय बिदिनो मा होनो दाहोना रुवाथि दा खावलायनायनि आलादा बायदि बायदि रोखोमनि खुगा मेथाइखौ गोदो गोदाय खोनानो मोनोमोन आरो बे खुगा मेथाइ फोरा दासिमबो दासिमबो बर समाजाव दं आरो गोदो गोदाय थ लेखा बारा लिरनो रोङामोन नालाय बिनिखायनो बेफोरखौ खुवा मेथाइफोर खौ गोदोनि मानसिफोरानो माने माने मोनसे जोनोमनिफ्राय मोनसे जोनोमथिरिसिम माने मोनसे फिरिनिफ्राय गुबुन मोनसे फिरिसिम बिदिनो खुगाजों खुगा बिदिनो मावनाय गावसिनि मावनाय दांनायफ्राव बिदिनो खनलायनानै खनलायनायनि गेजेरजों फोथांनानै लाखिबोदों आरो इ बे खुगा मेथाइफोराव माने माने मा होनो गावसिनि गोसोबायदि देंखो होनायसो आरो माने आथिखालनि बायदि माने मोनसे ओरैबायदि माने फिक्स माबा जाथारनांगौ सुरबोथारनांगौ बिदि बे होननाय गोसोजोंनो बेफोरखौ देंखो होनानै माने खनबोनाय आरो फोरखौनो खुगा मेथाइ होननानै बुंनाय जायो
औ नंगौ औ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो माने खुगा मेथाइआ खुगा मेथाइ होनोब्ला माने दानि बा लेखा गोरों समाजाव जोनोम मोननाय होनना बुंजाथावा माने गोदोनि जा लेखा रोङै समाज बा गामि ओनोसोल ओनसोलाव जिउ खुंनाय सुबुंफोरनि सरासनस्रा बिखो खुगानिफ्रायनो जोनोम मोननाय होनना बुंगोरगोन
औ औ
औ लिरगिरि बा ओ मोननाय जाया मेथाइनि बे माने जोंनो खुगा खुगा बारास्लायबानै ओ दासिमबो थांनानै दङ जायफोरा खुगा मे बिखौ माने लिरलांदों बिथांमोनखौ माने लिरगिरि बुंनायनिखुरै बुथुमगिरि बुंनाया साबसिन मानोना बिथांमोना ओ बे खुगा मेथाइफोरखौ गामि ओनसोल नानै आबै आबौ बा बैसोगोरा सुबुंफोरनिफ्रायसो खनथुमना लिरथुमना दोनदों औ खुगा मेथ थाइया माने गोदोनि समाव ओ संसार जानायजों सोमोन्दो गोनां माने स संसार जानाय ओ माने ओ जा सावगारि बर समाजनि संसार जानायनि सावगारिफोरखौनो खुगा मेथाइआव बेरखांहोनाय जायो। बा फोरमायनाय जायो।
ओम।
औ। माने ओ खुगा मेथाइआथ माने खुगा मेथाइखौथ जोङो बेबायदिनो बरफोरा जा संसार जायो जेरैबायदि बरफोरा नाहा मैहा थाङो बे जोंबो जों खुगा मेथाइ खननाय जायो। जेनेका माने ज जयै मैगं मैगं खानो थाङो बेयावबो खुगा मेथाइ खननाय जायो। आरो बैसागु बरफोरनि बैसागु फोरावबो आरो हाबा हु हुखायावबो जंखायलायनाय ओ खुगा मेथाइफोरखौ खननाय जायो आरो ओ बैसाग माने बर फोराथ आबाद गाहाय हारि महरै ओ आबाद मावनो थाखाय गोबां दाहोना रुवाथि लाखियो नङा होमब्ला? बेे दाहोना रुवाथिफोरनि जंखायलायनाय ओ गावसोरजों जंखायलायनाय खुगा मेथाइफोरखौ नुनो मोनो। आरो बेबायदिनो माने मोसौ गुमनो ओ लावखारफोर लाखियो लावखारफोराबो माने खुगा मेथाइ खननाय बेफोरखौ नुनो मोनो। आरो गथफोर माने बर' माने नखरफोराव ओ बिफा बा बिमा मोना नाहा मैहा थाङोब्ला गथखौ बा बिब, बा बखाालिफोरा लाखिनाय समावबो गथखौ बुरखायनो थाखाय खुगा मेथाइ खननायखौ नुनो मोनो। बेखौ माने औ । आरो बर' माने बर'नि गेजेरावसो दङ माने ओ हिसान दानायजों ओ सोमोन्दो थानाय। जेरैबायदि बिबोनाङा बिगुमैनियाव माने साल दंफां माने साल जरा लाबोनो थिननाय बा ओ बेबायदि सोमोन्दो थानाय। हिसानजों सोमोन्दो थानाय खुगा मेथाइ बेफोरखौ नुनो मोनो।
औ।
औ औ। बेबायदिनो गोबां माने बेखौ माने गोथौ, गोथौयै नायोब्ला बर'फोरनि समाज जानाय सावगारिखौ रोखा रोखा बेरखांनायखो नुनो मोनो आरो।
औ औ बे। फोरनि गेजेरजों बिदिनो जों हारिमु बायदिफोरा बेर थांनायजों लोगोसे आरो बिराद मोनसे गोग्गाथाव बाथ्राना माने जोंनि बर' समाजाव बे बेफोरनि गेजेरजोंनो जे जोंनि रायजो जानाय माने बर'फोरनि रायजो जानाय बर' बर'फोरा गोदो माबायदि खालामनानै माने गावफोर गाव मिथि मोनो जेरै बर'फोरा माने दा नुनो मोनो आरो खोनानो मोनो माने राजा रानि माने दावहायाव थांबा माने दावहायाव थांनो थाखायबो माने बर'फोरा माने दानानै माने हरस सेयावनो दानानै माने गानहोहरनाय बेफोरबादिनिबो नेरसोनखौ माने जोङो माखासे
औ।
मेथाइफोरनिफ्रायबो जेरै जों आव मेथा थाइ बेफोर जोहोलावजो जोहोलावजा गोदो गोदाय माने राजा दंमोन। माने जो होलाव नुनो मोननाय जायोना। बेफोरनि गेजेरजों आरो औ जोंहा जेरै मा होनो, मा होनो जेरै, मा होनो बोराय बुरियाबो गोदोहाय माने माने अखाफोर दान सोरां समाव माने गथ'फोरखौ सिथ्लायाव ज' ला नानै माने ओं माने माबायदि थांनांगौ माबायदि माने जिउखौ माबायदि बारहोहर नांगौ माने माबायदि सोलोंलांनांगौ आरो देरनानै माबायदि जाहैनांगौ बेफोर खौबो माखासे मेथाइनि गेजेरजों खननानै फोरोंनायखौबो नुनो मोनोमोन आरो। खोनानो मोन्दों बिदि माने गोदोहाय थ माने बांसिन लेखा फरा रोङामोन नालाय बिनि
औ
नो
औ औ
फोरोंनायनि सोलाय माने नायनि सोलायनाय गियान नांगौखौ माने माखासे खुगा मेथाइफोरजोंनो गियान होनायफोरखौ होबोदों जों बिदि होननानै ने जोंनि माखासे गाहाइ गाहाइ मानसि फोरनाव गामिफोरनाव सोङोब्ला आरो आरो बेफोरखौनो बेफोरनि अनगायैबो माखासे जोंहा मा मा जायगा दंमोन माने जेरै हाजो हाला जेरै हाजो हालायाव खारखोनाय बे फोरनिबो सोमोन्दै माने खुगा मे थाइ लिरनानैहाय दोननाय दङ माने माबादि खालामनानै माने हाजोफोरा सोमजिदों
ए
औ आरो माबादि माबाय जारिमिन लाखिबोनो रों बेफोरखौबो खुगा मि थाइनि गेजेरजों आरो बेफोरनि अनगायै नोंथाङाबो माबाफोर मिथिबाव नामा फोरमायनो हागोन
औ औ माने औ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो औ गोबां माने जायगाफोरनिबो सिनायथि मोननो हायो । माने गोबां खुगा मेथाइआव माने माखायसे जारिमिनारि जायगा बा जारिमिन आरो औ औ औ औ औ दायोथ ओ बेफोरथ माने नुनो थाङाब्लाबो माने मेथाइखौनो खोनानानै जोङो माने सानहरनो हायो औ बेबायदिमोन बेबायदि संसार जायोमोन बेबायदि माने ज' जयै खामानि मावलायोमोन सावरि बादालि जालायोमोन बेफोरो माने ओ गोदो जि बेबायदि जायोमोन बेफोरनि मोनसे नेरसोन आरो खुगा मेथाइआ माने नेर सोन महरै थालांबाय आरो खुगा मेथाइनि गेजेरजोंनो ।
औ औ।
औ आरो ओ बे बर'फोरनि थाखाय बे मोनसे माने ओ बेसेन गोसा सम्पद बायदि आरो बेखौ माने खोमाना लायोबा बर'फोरा मोनसे ओ बेसेनगोनां आंगो सम्पदखौ खोमाना लानाय जागोन । बेनिखायनो जेसे हायो जोङो माने बे खौ ओ बुथुमना दोननो बा अराय अरायनि थाखाय जोरथाय खालामना दोननो थाखाय नाजानांगौ आरो इयुन जोलैफोरा जाहा थे बेफोरखौ खोनासंना मिथिनो हायो । गावसोरनि बर' हारिनि ओ माने गुदिया माबायदिमोन माबायदि संसार जायोमोन बेफोरखौ मिथिनो हायो
औ बेबादिनो ला-लाखिनो नांगोन
औ नंगौ औ ला नो नाजा नांगौ आरो साफ जोंबो माने सेस्था खालामनांगौ साफ्रोमबो बर' हारियानो
औ होनबा जोंना दिनैनि रायलायनाया एसेयावनो दो-थाथ'थोंसै नामा माने टाइमाबो जाबाय औ दे।